हेल'
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंलाय
दा आंबो खोनाबाय।
औ औ मा खौरांमोन?
खौराङाथ' गाहामैनो दङ आङो नोंलाय माबोरै दङ
आंबो मोजाङैनो दङ दंनायालाय
औ जेरावबो थांथाराखै नामा दासान्दि
थांनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय आं नोंनो फन हरनो हरनोसो साननानै दंमोन
ए मानोथो हराखै होनोमबालाय दे रायज्लाय दानोबो
सासे खामानि मावग्रा रुवाथिसो होन गोनांथि जादोंमोन नों नागिरनानै हरनो हागोन नामा
रुवाथिथ' दानि समावहाय रुवाथि मोननायाबो एसे गोब्राब जाबाय
नाथाय नागिरस्रागोन दे
नागिर जागोनना
आंनि मिथिनायाव सासे आब'नियाव सासे थाफैदोंमोन आरोना सासे गथ' गथ' माने गथ'बो नंद्राया जिदाइन बोसोरनि एसे औ-औ जिदाइन बोसोरनि एसे बांसिनानो जागोन जागोन आरो मानोना आबौआबो सरखारि साख्रि मावोथ' बेबो एसे मा बेफोर जिदाइन बोसोरनि गाहायनि माबाखौ लायोब्ला मावग्राखौ लायोबा माबाफोर जागोन नामा बेखौ साननानै लाखियाखैमोन आरोना गथ' उन्दै समावहाय गावनि बे बाबुखौ नायनो थाखाय ला लाबोदोंमोन सासे हिनजावसा गथ' दा बियो फैफिननो लुबैदों होनदों ब होनदोंमोन आरोना आबनावनो बाबुनो थ एसे नांथला बायदि जादोंमोन आरो दानि समावथ मिथिखायो बेसेबां जायो बिसिनि दान बान्थायाबो
उम नंगौ नंगौ
औ बेनि थाखायनो आंबो लाथला होनदोंमोन दा बेखौहाय मोननो हागोन गोबां लोगो
औ ओरैनो जोंना बारा खामानिबो गैखाया माने न'आव रावबो थानाय जाया नालाय ओंखायनो न'आव नेथावथाव ओरैनो फिसा फिसौ खामानि जेरै संनाय खावनाय थाबाय बेफोरनो आरो खामानिया जेबो बांद्राय खामानि गैया गथ'फोरखौ स्कुलाव मालाबा जुदि लायनो जों लायनो सोलाबाबा लाइ ब्रबनाय बेल आरो ओमफ्राय ओरैनोथ जि सुनाय जि जोम सुनायाथ नोङो मा होनो वासिं मेसिन दं खायो नालाय सुग्रा मेसिन बाहाय होबानो जायो जेबो गिदिर माबा गोरा नङा होनानै फोरान जायो आथिखालावथ आरो दा खामानियानो गैथारलाना आरो जोंना न'खरावबो बारा बुरजा मानसि गैया नालाय साब्रैलसो जायो ओमफ्राय जेबो खामानियानो बारा गैया आरो थेवब्लाबो फिसा फिसौ खामानि माने मालायखौथ नों ओरैनो मोना जाहैबाय नालाय बेहाबो सोलिनांगोन नालाय ओंखायनो गाव लुगैनाय बायदि दान बान्थाखौ खौ होनाय जागोन दे
औ दे जेबो नङा आङो बेखौ बे गथ'खौहाय खबर लागोन दे आबनावहाय। बिनाव फन नाम्बारबो दं दा।
गारिबो दंखायो नालाय न'आवनो स्कुटि दंखायो नालाय। आरो बेजोंनो गथ'फोरखौ रायलाय लाबोलाय खालामनो हागोन आरो औ।
औ। दा बे एसे माबानिमोन आरोना ओरै साहाथिंजायनिमोन। मानसियाथ' लेखाखौ फरायदोंमोन फरायनायालाय।
औ।
जि थाखो माब उथ्रिनानै जिसे हाबदोंमोन जिनै थाखोखौ उथ्रिनो हाखो ना हादा आं मिथिला। दा औ गथ'आलाय मोजांमोन आरोना। खोथा बाथ्रा मानिजोबो गथ'फोरजोंबो बिराद मोजाङै माबायो खेलायनानै थानो रोङो आरो गथ'फोरखौबो जोथोन लानो रोंसोगारोमोन गथ'फोर गोमोन।
ए नंगौ नामा? आंनोबो बेबायदि मानसि फोर नांखागौमोन नांनायालाय मानो होनोबा जोंनाबो गथ'फ्रा एसे लोगो नागिरो नालाय गेलेनो मानो आरो बेबायदिनो सम सम बहाबा ओ दसे समफोर ओंखारलांनो गोसो जायोब्ला गथ'फोरखौ लांनानै लाबो फिसिनो हानाय बेफोरबायदि खालामनो हाबानो जायो आरो एथबां माने गोरा खामानि खौबो मावहोखाया नालाय आङो आरो संनाय खावनाया थ' आं सोलाबानो आंनो मावजोबखायो आं बेबायदि संनाय सराय खालामा खालामहोआ आरो गथ'फोर फरायनायावल' दसे सम नायनो आरो गथ' बेफोरखौ थाफायाबा मानसि थाफायाबा जाया नालाय। ओंखायनो बिदि मोनबानो जागोन आरो।
औ बे गथ'साया फरायनायावबो एसे मोजाङानोमोन। आं नुदोंना दसे सम थानो मोनदोंमोन बेजों औ ओमफ्राय बेयो गथ'फोरखौबो एसे मदद खालामनो हागोन दे फरायनायाव।
औ बिदिबाथ' साबदेरथारबाय।
औ। गथ्रालाय जोबोद मोजांमोन फरायनायावहाय जुदि खाबु मोनबाय थायोमोनबा बेहाय जुदि खामानि मावदांनो लाबा आरो फरायनाय लिरनायाव एसे औ बानायफैफिन ना। न'खराबो एसे रां रांखान्थियारि माने एबा
खोथायानो जाहैबाय जोंनि आरो लेखा फरायनो मोनै मानो मोनैआनो मेेन जाहोनानो जाबाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा रांखान्थिनि जेंना आरो। बेनो जोंनि मोनसे जोंनि समाजाव मोनसे गिदिरथार जेंना बायदि जानानै फैदों। जायनि थाखाय दिनै गथ' गथाय फोरोंनायाव माने मा होनो जेंना नुजाथिदों बिमा बिफानि थाखायबो खोथाया जाहैबाय मा जायहा माने साननाय हनाय गैया जेरै- गोबांथार गथ' खांनायाबो मोनसे जेंना बायदि जानानै फैबाय नालाय आथिखालाव। नोङो गथ'फोरखौ नायनो जाहोनो लोंहोनो माने हाया नङा होमबा?
उम नंगौथ' आरो।
बेनि थाखायनो एसे फेमिलिफोरखौबो फिसा बा न'खरखौबो फिसा खालामोबानो गाहामसै दानि जुगाव।
नंगौ नंगौ
मानो होनोब्ला नों जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गोबांथार खरसा थाङो नङा होमबा सासेयावनो
औ
बेफोरखौनो नोङो सानै गथ' बा सासे गथ'खौनो जुदि नों मोजां खालामनो नाजायोबा बेनो माने थोजासे होननानै आं
नंगौ नंगौ दानि बाजार आरो खमाव जालाना जेबो मोना खमावहाय बिदि औ साब्रैनि न'खर सालायनांगौआनो बेसेबा गोब्राब जायो सासेल' खामायनायजोंथ' औ थानो नागिरा आरो खामायनाय गैयि बिदि साख्रि गैयिनि जिउआथ' आरो बांसिन गोब्राबसिन जायो
नांगौ बेनो आरो जाहोना माने बिराद मा होनो जेंनायाव गोग्लैयो नङा होनबा रां रुफा खामायनायनिबो नोङो एसे जुदि खालामोब्ला रां रुफा खामायनायाव नों बुरजा खामायनो हायोब्ला जेबो नङा दा जोङो साफ्रोमबो जुदि न'खराव खामायनग्रा थायोब्ला बै न'खरा हारसिंनो जौगासार जाखायो आरो जुदि नोङो खामायग्राया सासेल' जाग्राफ्रा गोबांथारबा जेबो खामायग्रा गैयाब बा अब्ला बे न'खरा मालाबाबो जौगानो हाया
औ गोग्लैसोलांनायनि लामायाव थाङो औ नोंगौ
औ आरो जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव ओरैनोबाबो साख्रि बाख्रि बा खामानिनि जेंनायानो गोबांथारखा माने बे जेंनाखौ सु सुस्रांनोबो हाखानाय नङा बायदि जानानै फैबाय बेखार जेंनानि जाहोनावनो दिनै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा बा फरायफुनाय गथ'फोरा बा संसार गोनांफ्राबो खायसे खायसेया गुबुन रायजोआव थांनानै औ खामानि मावहैनांगौ जानानै फैदों दिनै आरो जेन'बा गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै नोङो खामानि मावनायाबो थोजासे नङा गावनि न'आव थानानै खामानि मावनाय बायदि बिदि जाया नङा होमबा
गुबुन जायगायाव थानानै आरो बेवहाय थानाय भारा बेफोरखौ सानहरोबाथ' आरो मानि गावनि थाखाय राङानो बिसिनाव थाया बायदिखौनो होनजायो न'खरावबो माखासे औ दैथायहरनांगौ जायो गा सिबायफोर बिसोरबो राहा गैया जोंनियाव ओरै औ इन्डास्ट्रि माखासे खारखानाफोरबो गैया जाहैबाय नालाय बेनि थाखाय
औ बेनि थाखायनो गोबांथार जेंनाफ्रा जायो
औ बयहाबो आरो सोलोंथाइ लाजोबनाय नङा जाहैबाय मावख'फोरावबो औ खामानि मावनो हाथाव बेफोरबायदि
नोंगौ
सोलोंथाइ गैयि हिसाबै औ
सोलोंथाइ थायोब्लासो माने मोजां खामानिफोरखौ मोनो नङा होमबा सोलोंथाइ गैयि सुबुंनो रावबो खामानिखौ होनो नागिरा मानो होनबा फिसा खामानिबाबो गेदेर खामानिबाबो माने सोलोंथाइ खौ नायग्रोाथारो
नोंगौ
नोंनि सोलोंथाया मोजांब्लासो साख्रि बाख्रि एबा खामानि दामानिफ्रावबो प्राइभेट जबफ्रावबो गावारि जबफ्रावबो मोनो ओरै गावारि फरायसालि खुलिनायाबो मोनसे मोजां माबा मोनसे गोहोम गोग्लैदोंमोन बे बेखार जेंनानि सायाव आंनि बायदिब्ला मानो होनोबा गोबांथार लाइमोनफ्रानो
लेखा रोंनानै ओरैनो थानाय दं जुदि बेफोर बिसोर बिथांमोनहा बेबायदि फरायसालिफ्रावनो जुदि फोरोंथारनानै हायोबा गावनि सोलिनायजों लोगोसे गावनि फरायनाय लिरनायाबो बेखार थांला होननानै औ बेबायदि
गावनि रोंनायखौ आरो गुबुननो फोरोंफिननो हाबाय औ बेजों लोगोसे आरो फोरोंबाय थायोब्ला गावनाबो एसे रोंगौथिया बारानि
बारा जायो औ माने सोलोंनायनिथ' जेबो सिमा था थाया नालाय नों गोदान गोदान गोदान गोदान नोङो नुनानै गासैबो बुस्थुखौनो गासैबो थासारिजों लोगोसे नोङो सोलोंलांनांगौ जायो नङा होमबा
औ नंगौ
बेनि थाखायनो दिनै मा होनो सोलोंनांगौ जायो। आरो गाव गावनि रोंनायखौबो जुदि नोङो राननानै होनो हायोबा बा गुबुनखौ फोरोंफिननो हायोबासो बियो रोंनायनि मोनसे गुना
गुना थायो औ नंगौ औ नंगौ।
दे बिदिनो जाथोंसै होमबा
औ दे होमबालाय दोनथ'बाय दे ओं दे